ना नोंथां।
थां खोनादोंं।
अ मा खालामबगासिनो दा।
ओरैनोथ' नों दा बोथोराबो गरम नालाय लामा सामायावसो जिरैना दं आरो आं
अ दा नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो ला नोंथांनि मोनसे टपिकनि सायाव लानानै नोंथाङा फ्रि टाइमबा राय्लायजागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां। रायज्लायनो हागोन।
दा नोंथांजों जोंनि बर'नि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे एबा फालिथाय जोंनि बर'जों सोमोन्दो थानाय मोनसे मागो जायखौ जोङो मागो फोरबो होननानै फालिनाय जायो नङा होमबा बेयाव जोङो माखासे फालिथाय लानानै जोङो जानाय लोंनाय खालामो। दा बेफोरखौ माबायदि फालियो माबायदि मायो? नोंथाङा एसे, गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथांनो हागोन।
औ दे।
बिदिनो मागो बर' हा रियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बारै गासिनो दं। दासिमबो जों बायनो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जों बाहायबाय थागोन बिदिनो मागो होनबा बर' रावआव मागो दमासि होननानै बुंनाय जायो।
औ।
बिदिनो जों मागो समाव बिदिनो जों मागो समाव ओ बर' हारिया गासिबो सुबुं फोरानो जोङो मागो समाव बिदिनो जेब्ला मागोनि सेथि सेथि सानजायो अब्ला जोङो मागो समाव फिथा सौराय माइब्राइनि फिथा फिथा लावदुम एन्थाब बायदि बायदि फिथाफोरखौ जों ङो बानायनाय जायो आरो ना बावनाय जायो बिदिनो बे समाव जों जेब्ला मागोनि सेथि सान से
उम
सान जेब्ला गिबि समाव जोङो बेलागुर सावनाय जायो।
औ।
बिदिनो जोङो बेलागुर सावनाय समाव जों आ सोरांसि सोरांसि बिदिनो से ओ। से नै थाम बिदि बाजियाव बयबो गामिनि मानसि बियाव लायनानै सावनाय जायो आरोना बेलागुरखौ।
औ औ।
बिदिनो सावखां लोंखांनाय जोङो ओ दुगैखांनाय खांनानै जोङो न' न'फोराव संनाय बिमा बिफाफ्रा संनाय फिथाफोरखौ जों जायो आरोना। बिजों लोगोसे बे बर'हारियाव फोथायनाय दंदि जे जोङो। बे बैसागु सेथि सानखालि जेब्ला जोङो ओ जाय सुबुङा एबा उन्दुनानै थायो बे जाय सुबुङा सार ओंखारनायनि सिगां सिखारालासे उन्दुबाय थायोब्ला बिथाङा बादुल्ला जायो बा अलसिया जायो होननानै फोथायो। बर' हारिनि समाजाव बा बिदिनो गोबां गोदो गोदायनि आबौ आबौफ्रा बुंबोदों आरो दानि आइ आफाफ्राबो बुंनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
आरो फोथायो आरो ना बेयो बिदिखौ बिदिनो जों बे समाव जेब्ला मागोनि सेथि साननि सिगाङावनो जोङो मागोनि जेसेबां बेलागुर लुनाय अ बेलागुर लानाय फिथा सथानि सौर जोंखौ सेथि साननि सिगाङावनो जोङो ओ गासिखौबो थियारि खालामनानै दोनो जेरै बेलागुर लुनाय समाव जोङो औवानि गोनांथि जायो। औवा जिगाब जों बायदिसिना ओ बायदि बायदि फोरजों बानायनानै जेरै बर' आव ओ फोथायनायजों ओ मोदाय मोदायजो जों बेफोरखौ ओ मुं मख'नानै एबा ओ अर लानानै एबा मुसिनानै जों बेखौ बेफोर बेवो बेखौ बानायनाय जायो आरोना बिदिनो जोङो अ सेथि साख-सेथि दिनैखालि से ओ जङो गय दंफां लाइफां फिथाइ थायग्रा फिथाय सामथायखौनो जोङो ओ जिगाबनि जिगाबजों जोङो जिगाबखौ जों जेब्ला खानाय जायो आरोना बिनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो अ गुबुन मानसिफ्रा रायदोंनि दिरुंजोंबो खानाय जायो आरो थेंगलजोंबो खानाय जायो औवानि जोंबो बेफोर मुवा बेसादखौ- जों बायना जायो। आरो बिदिनो अ फिथा सावराय फिथा एन्थाब फिथा सिथा सिथाव थावनि स्टाइलाव जोङो सेथि बै मागोनि सेथिनि सिगांनो जोङो रेडि खालामनानै लायो आरो बिनि उनाव जों जेब्ला सेथि सान जायो औ फुं फुं सोरांसि सोरांसि जोङो बिमा बिफा सावनाय जायो आरो ना
औ औ औ
बिदिनो जों बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै मागो मागोखौ बुङो मागो दमासि बेखौनो फालिनाय जायो।
औ औ ओ
बर' हारियाव फोथायनाय दंबावो बेजों लोगोसे जेब्ला न'खरनि बोराय बुरै एबा आबै आबौआ जेब्ला संसारनिफ्राय रुंसारि जालाङो ओ बेखौ जों गिबियाव दिनखालि फिथा सावराय सावनायफोरखौ जों नखरनि थांना थानाय सुबुंफोरा जालासि जोङो आबै आबौ थैनानै थांनाय रोंसार जानायफोर जों ओ खोलाथिं ओ बावनाय जायो आरोना बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ आरो दाबो फालिनायखौनो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो मा गो दमासिखौ जों गोबां रंजा बांजायै ओ फालिनायखौ नुनो मोनो आरोना औ फालिनाय जायो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो जोङो मागो दमासि समाव फिथा ओ सावराय ओ जोंथ फिथा एन्थाबखौ जोङो माइब्रानिफ्राय बानायनाया होननो मोना मानो होनबा ओ जाया होनाय खोनादो आरोना बांसिन ओ माथाजों बानायनाय जायो औ बैजों लोगोसे फुथा लावदुमखौबो जोङो
औ औ।
न नि माथा माइरंजों बानायनाय जायो ओ जेरै फिथा एन्था बानायनायाव माइरं माथा नांगौ सिबिं नांगौ
औ औ।
जों बानायांगौ जायो गिबियाव जों देग्रना लाबाय बिनि उनाव जों औवाजों बानायनानै सान्द्रिजों सालियो आरोना। दुखु दुथुनो बेनि उनाव जोङो बिनि उनाव जोङो माइरंखौ ओ दैजों एसे लगायनानै आमदा आमदा खालामो आरोना बिनि उनाव जों ओ गारा गारा दैयाव फुदुंनानै जोङो बेयाव मोनसे जेरै थिख्लि मोफां बिखौ लानानै जोङो बानायनाय जायो आरो ना
औ औ।
बिनि सायाव ओ जि ओ रोंगौथि दङबा नुनो मोननाय बेफोर खौ आङो नोंथांनि सिाङाव फोरमायनाय जाबाय आरो ना
औ औ।
दा नोंथाङा नोंसिनि गा गामि एबा ओनसोलाव बे फोरबायदि ओ मागो दमसिनि सायाव माबायदि फालिनाय जायो आरो जानाय जानाय लोंनायफ्रा माबायदि नों फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन। दा बुंनो थाङोबाथ नोंथाङानो बुंखाजोबबाय आं मानोना नोंबो बर आंबो बर गासिबो बरनिनो फोरबो जों साननायल नङा नोंल आंल नोंनिल आंनिल बे मोनसे नङा जेनेबा जोङो बुहुमाव थानाय गासै बर हारिनिनो बे मोनसे जोंनि फालिथाय बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानो जेरै बुहुमाव थानाय बर फ्रानो गासिबो बर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे एंगारहायै मोनसे फालिथाय होनजायो जोङो बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो औ।
नोंथाङा ओ बिदिब्ला ना बरनि ओ सानफ्रामबोनि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोना बिदिनो बरआ बरआ ओ जेला सान हर फुं जायोब्ला जों बर सुबुंफोरा सानसेयाव खनथाम जानाय लोंनायखौ बा खालामो आरोना बि समाव नोंथाङा मा समाव मा जायो बिनि सायाव नोंथाङा
औ औ औ हागोन हागोन बेयाव। थ आंनिल नङा जाहैबाय जे जेनेबा जोङो गासिबो बर हारिनिखौनो बुंजागोन जोङो जेरै मानोना जोंहा बर हारियाव मोनसे फालिथाय होनजायो जों बेफोरखौनो गासिखौबो जों बुंजोबनो हायो जेनेबा। जेरै जोंनियाव जोंनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर हारिया जोंनाव गासै सानसेयाव बोथिथाम एबा बोथिथाम ओंखाम जानाय बे मोनसे हुदा दङ जोंहा गोदोनिफ्रायनो। जेरै जोंनियाव दैलि दैयलि लाइफ एबा सानफ्रामबोनि जिउआव बेखौ जोङो बुंनो हायो जे सानफ्रामबो रुटिन बाय रुटिन बिखौ जों बेखौ फालिथाय नाथाय जोंनि बरआव गिबि ओंखाम जाजेननाय होननानै बुङोबा जोङो गिबि हिसाबै जों जानाय हिसाबै जोङो बांसिनानो बर बांसिनानोऔ बार बर माहारिनि एबा बर नखरनि नआव जोङो ओंखाम ओंखाम ओंखाम औ औ ओंखाम गो ओंखाम हरनि ओंखाम गोजां आग्लायनायफोर थाबा आग्लायनायफोरखौ लानानै नाफाम बाथोन बिदिनो ना थाबा ना बाथोन ना गोरान थाबा ना गोरान बाथोन बेफोरबादि जों जाग्रोनानै जोङो जोंनि गिबि औ आलु बाथ थोन फान्थाव बाथोन बेफोरबायदिनो जायखिजाया माने बाथोनजों जों नि गिबि दिना बारगलाङो आरो जोंनि फुंनि दिना। बिनि उनाव बेला सानजौफुनि जानाय जायो सानजौफुनि जानायखौ जोङो बारथा एक्था बेफोरबायदि टाइमाव जायो। बेफोरबायदियाव जोङो फुङाव मोजां जानो हायिलाय एबा फुंनि जानायखौ फुंनि जानाया इसेबां मोजां जायलाय बाथोनजों जानायलाय जोङो बेलासिनि माबाखौ जोङो मोजाङै एसे जानाय जायो जेरै जोङो मोजां ओंख्रि संनानै जायो। जेरै जों नारजि अम बर'नि ओंख ख्रिफोर होननानै जो जे बुंना बुंबा बुङोबा जोङो नारजि नारजि ओंख्रि साम' ओंख्रि सबाय ओंख्रि एफोरखौ एफोरजों जोङो जानानै जोङो दिनखौ बारहो हरो। आरो बिनि उनाव फैयो जोङा मोनानि जानाय मोनानि जानायावबो जोङो एसे मोजांखौनो जाना नै हगारहरनाय जायो। मोजां जानाय जों औ औ बेदरजों जानायखौ बांसिन उम मोजां जानानै मोजां उन्दुयो जोङो जेरै जोङो नारजिफोरजों अमा जाफादेरो जेरै जों सबायफोरजों साम' जाफादेरो अनलाफोरजों दाउ बेदरफोर संनानै जाफादेरो बेफोरबायदिनो मोजां जानानै माने जोङो मोजां उन्दुनानै थायो आरोखि बेफोर जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय आरो दासिमबो सोलिबाय थानाय मोनसे खान्थि आरो जायखौ जों एंगारनो हाया मानोना जानाय लोंनायखौ रावबो एंगारनो हाखाया दा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोङो गोबां डिफारेन्सखौ नुहुरो आरोखि दा डिफारेन्सखौ बुंनो थाङोबा जोङो गोदोनिफ्राय जोङो बोथि सानसेयाव बोथिथाम गाहाम ओंखाम जायोमोन दे बे जोंनि मोनसे हाबाफारि होननानै बुंजायोमोन खिन्थु दानि मुगाखौ नायोबा सानसेयाव बोथिनै बोथिसे एफोरबायदि जानायखौ जों नुहुरनो मोनो आरोखि दा बेखिनियानो आरो दा नों थाङा बै खिनि टाइमखौ होन हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां गोजननाय थाबाय
दे होमबाल
लेव नोंथां